बिनुथा
गोजोन फुंबिलि
खुलुमबाय
खुलुमबाय आङो नोंथांजों मानि माखासे सलबाथानि सोमोन्दै सावरायलायनिसै सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
उम
उम
ओ नोंथाङा बोरमा बोरमा माने बोरमा माने माने जाम्बा बोरमानि सोमोन्दै मिथिगौ ना
औ नोंथां औ नोंथां सल खोन्थानायनि सि सि ओ नोंथां सल खोन्थानायनि सिगां सलनि सोमोन्दै जों मिथिनांगोन सलआ मा
अ
सल होनना बुङोब्ला जोङो मा गोदो गोदोनिफ्रायनो ओ खुगा खुगा सोलिबोनाय जेरै ओ जेरै आबै ओ आबै आबौमोना आबै आ बौ मोना गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जों खोन्था बुनाय एबा खुगा खुगा सो सोलिबोननायखौनो जों मा सलबाथा होनना बुंनाय जायो बे औ बे स सलबाथाखौ जेब्ला गोदो आबै आबौमोना ओ जोंखौ जोंखौ एबा ओ गावगायनि फिसौफोरखौ ओ बुरखायनानै फुथुनो थाखाय उ-उन्दुलांहोनो थाखाय
उम
उ उन्दुलांहोनो थाखाय मोनसे उम खोन सलबाथा खोन्थानानै मा खालामोमोन उन्दुलांहोयो ना हायोमोन बेखौनो मा होनो सलबाथा होनोमोन ओ नङा होनबा
नंगौ
औ दा नोंथाङा सलबाथा खोनथानो थिनदों आंखौ नाथाय सलबा बाथाखौ आंबो बांद्राय मोजां रोङा ओरैनो सलबाथाफोरा सलबाथा होनना बुङोब्ला जों गुबुननिफ्राय खो ओ खोनानानैसो सोलोंनाय जायो नालाय लोगोसे ओ लेखा फराफोरावबो बांद्राय लिरनाय थाया बे सलबाथानि अनगायै बागैबो बेखौ जाबाय गोदो खुगा हुगा सोलिबोनानै बेखौ बे खुगानिफ्राय बे खुगा बास्लाय बु बास्लाय बु बास्लाय बु फैनानै ओ मा होनो सोलोंबोनायसो जायो नालाय बेनिखायनो सलबाथा ओ एसां साबसिनि मिथिया आरो माने दानिया खोनासंनाय जाना खोन्थाग्राबो मानसि गैया नालाय
औ
औ दे नोंथाङाथ बुंदों आंखौ बोरमा बो बोरमा मासे
बोरमा मासो नङा माने मानो बोरमा जाम्बा बोरमा
औ बिनि सलनि बागै खोन्थानो थिनदों नालाय एसे खोनथासै आं जा मिथिगौ उम उम दे होनबा बिदिब्ला
दे खोनासंनि
मोनसे समाव मास मानै बोरमाया दंमोन बिसोरो हाजो खरनि गोजौआव माने गांसो जाहैबाय दंमोन
औ
औ बेनिफ्राय ओ गुबुन मासे बोरमाया ओ बे ओ जाम मोनसे जाम्फै बारनानै माने ओ गांसो जाबाय दंमोन आरो बे ओमफ्राय मासेया ओ हाजो खराव थानाय बोरमा मासेया जानाया जेब्ला गाव गावनि गांखोआ जोबो साजोबो एफा गैया जालाङो बियो ओ फैफिननो थाखाय ओंखारबोयो बे समावनो बे जाम्फैखौ मोनफैयो आरो ओमफाय रो गुबुन मासे बोरमाया ओइ बे गावगाय जानाय जायगानिफ्राय न फारसे थांनो थाखाय आवगायबोयोमोन आरो उम बेनि ओ बिनि थाखायनो मानैबो बुरबाय मा गाव गावनि ओ जानथै सानफैयाव सानफै फारसे मोनफैबाय बे जामफैयाव गंसे बारनो थाखाय गां-गंसे दालां दंमोन थसेल ओ औवानि दालां दंमोन आरो
औ
बे ओ दलं दालां खौ बारनो थाखाय बिसोरो मानैबो ओ फैबाय बे समावनो मानैबो जामफैनि दा-दालांनि गेजेराव सफै फैबाय आरो मानैबो जेब्ला सफ फैयो मानैबोथ बारनो हाला बेखिबो थांनो हाला बेखिबो थांनो हाला बेनि उनाव बिसोर मा ओ नांलायनो हमबाय मानैजों
औ
बिसोरो ज नांलायनो हमनानै दा-दाथ ओ मानैबो स सौलायलायबाय गं बायजासे सौलायलायबाय आरो मानैबो बिनिफाय थां दलं जेब्ला सौलायो दलं थसेल ओ दालांनि औवानि दालां जानाय-जानायनि थाखाय
औ
बिसोर मानैबो मा दैयाव गोग्लैबाय आरो गोग्लैनानै मानैबो दैयाव ओ गबबाय बिदिनो औ बेनिफ्राय बिसोरो बुजियासैआरो मानैबो माने ओ मानि थाखाय बिसोरो सौलायनानै सौलायनो गोनां जाखो खौ नांलाय-नांज्लायनो गोनां जाखो आरो मानो दैया गोल्लैनांगौ जाखो बेखौ बेसोरो हमदांनो हायासै उनावसो इसोरो गोग्लैखांनानै मानैबो बुजिलायबाय
होम
औ जोङो साफा साफा बारनो हानो बारनायमोनब्ला बे दालांखौ जोङो हागौमोन बिदि जों नांज्लायलायनो नांनाय नङामोन बे ओ सानखांबाय आरो बिसोर माने उनावसो औ दे नोंथाङाबो मिथिगौ नामा सलबाथाफोरनि
सल बाथाफोरफोरखौ एसेबां गियान गैया ओमफफाय गोदो जेब्ला जों आबै आबौमोनाव आलासि जाहैयोमोन अब्ला माखासे सल' बाथा खोन्थायोमोन आरो आबौआ
अ
जेनेबा गोजां बोथोराव अर‌ सायनाय समाव ओंखाम जाखांनानै जिरायनाय समाव बिनिनो मोनसेल सलखौ गोसोआव दं आं
अ मासलमोन
बियो मामोनलाय ओ सियाल आरो आबौनि सल'
अ औ औ सियाल आरो आबौनि सल' थारुन जानाया
थारुन जानाय औ थारुन
आंबो बारा मोजां खोनायाखै बेखौ एसे गथफोरासो बुंङो ओैरैनो माबा लाबाय थायो एसे रायलायलाबाय थायो बेखौ खोनासंनो मोनदों आरो एसे सम दे बिदि बिदिब्ला नोंथाङा आंनो खोनन्थानो हागोन नामा
ओ दे आं नाजानि
हो दे
जेरैहाय आबै आबौआ खोन्थादों बिदिनो खोन्थासै आं
औ दे खोन्थ नाय
मोनसे गामियाव ओम सा माने मोनसे गामियावहाय सानै माने सासे आबै आरो सासे आबौ दंमोननो ओमफफाय बिसोरो आबाद मावोमोन आरो बिसोरो आबाद मावोमोन
अ
ओमफ्राय आबाद मावनायाव बिसोर सानसेखालि हाय
औ
थारुन गायनो बारियाव लांदोंमोन ओमफाय थारुन गायनो नागिरनाय समावनो थिग बे समावनो माखासे माने सियाला
औ
सियाला फैनानै आबै आबौखौ बुंफैदोंमोननो आरो
औ
आब आ मा बा मा खालामनो नागिरदों बिदि सोंनायाव आबै आबौआ फिनोदोंमोननो माबालाय फिसौ मा होनो थारुन गायनो नागिरदों थारुन होनबाय आरो बिदि होनबाय नालाय सियालाथ बिराद सै थानना
औ
गावस्रा जाहाथे मोनजायो बिनि थाखाय फिसोरो होनबाय जाहैदों थारुनखौ बिदि गायालै आबौ थादुनखौ रुनानैसो लाइ थालिर लाइयाव जुयै जुयै गायनांगौ बिदि बुंबायनो दा नंगौ सानबाय गोदोनि बोराय बुरि गोदोनि मानसि थ बिराद फोथायोमोन ना माखासे खोथाफोरखौ खोमसि फोथायनाय दंमोन ओमफाय बिदिनो बिसोरबो नंगौ नामा फिसौ होननानै दाना थारुनखौ रुबाय जाहैदों रुनानै दालाय लाइन लाइन खालाम थालुन गायनो थाखाय हा बेखौ एवखुनानै बेयावहाय बिसोरो रुनानै लायाव जुयै जुयै गायबायनो
औ नंगौ
जेब्ला गायखांजोबो गायखांनानैहाय मा जाखो बिसोरो मोनायाव
औ
मोनायावहाय जेब्ला बोराय बुरैया उन्दुयो होमबा बे टाइमाव सियाला फैनानै थारुनखौ जाफैजोबबाय
अ
सियालाथ बिदिनो मानि मोनानि समाव बिराद आदार नागिरोना ओमफाय दाना थारुनखौ जाफैजोबबाय नालाय अ ओमफाय गावसिनि खिखौ खिनानै लाइयाव सुनानै गालांबाय
औ नंगौ
दाना बेबायदिनो बोराय बुरिया नायफैबा था-थासआथ रजवासै नालाय थारुनानै दाना बोराय बुरिया नायबाय ए नानै थासआनो गैया
अ बाय नाङा
दाना लाइआव माबा जाहैबाय माने खिसो जाहैजोबबाय दाना आरो सानसेखा खालिहाय मा जालायखो बोराय बुरिया मानसे खायदा खालाबाय बिदिनो जाबाय नालाय सियालफोरजों बानाय जाबाय नालाय दाना सानसेखालि मोनसे बुद्धि खालामबाय बुरिया बोरायाहाय न सिङाव उन्दुनानै थाबाय जेनेबा गोलैसोनानै थाबाय जाहाथे बेखौ थैदों सानो आरो ओंखाम संग्रा न आव माने इसिं न आव ओमफाय बेफोरनो बु बुरिया सोलो बाहायनानै सेलफोरा जाहाथे फैयो बिसोरखौ माबानानै आन्दाज लानानै ओम बोराय थैदोंना थैदों दों माइरं खेन्दासे एरदों बिदि मोनसे गान खनबाय थाबाय जाहैदों गाबबाय थाबाय दुखु जाबाय बेखौ खोनानानै सेलफ्रा फैनानै मा जादों आबै मानो गाबदों बिदि संफैबा आबैया जेनेबा बुरिया बुंबायनो बोराय थैदोंना थैदों माइरं खेनदासे एरदों बिदिनो न सिंआव खन एसे सेजा होनानै बोरायनि थैनायखौ खोन्थाबाय जेब्ला बोर माबाफ्रा सेलफ्रा नायनो होनना हाबो होमबा बुदिया दरजाखौ ख्रे मारिबाय दर्जा मारिबा बु बोराया बेखौ सियाल हाबनाय लोगो लोगो बेखौ बुलाय बेखौ बुलाय बेखौ बुलाय बेखौ बुंलाय खालामबाय नुबाय जाहैदों। उम बेनिनो मासे ना मानै सियालाहाय ओंखाम दोआव माने ओंखाम संनाय दोआ बिनि अगदाबाव दोनो नालाय ओंखाम दोखौ अगदाबाव होनोना ओमफाय बेयाव एब्रेनानै थाखुमानायाव बिसिनि खुगाया ना मायाबा गोसोम जादों होनना फोथायनाय दं आरो आंबो मोजाङै मिन्थिया
आंबो बिदिनो खोनादों
बिदिनो ओमफ्राय बेनो बेयावनो बे मानै सियाल थालांनायानो उनाव एरनानानैै बुर रजा जाफिनदों बिदि होनो आरो फोथायनाय
औ औ बिनिखायनो उनाव सेलनि खुगाया गोसोम आरोना
बिदि होननाय फोथायनाय दं बेखौ मोजाङै माने माबा नङा
औ
मोनथिया मोजाङै
औ औ
ओम
होमबा सलआ सलनि सल जाबाखौ सलआनो थालाङो नालाय गोदो गोदोनिफायनो
ओम
दे बिदिब्ला नोंथांदों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय औ नोंथांजों सलबाथा सो ऐ खोनाला रायज्लायनानै खोनाला ओ मोनथिलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ औ
दै दे बिदिब्ला नोंथा दोनथसै नामा
औ दे औ दे